हेलौ
लौ औ नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नो-नोंथांखौ आङो अनला खारैनि सोमोन्दै सोंनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
अ अनला खारैखो बोरै सङो नोंथां?
अ अनला अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रि जोङो गोबां रोखोमनि संनो हायो जेनेबा जोङो अनला ओंख्रिखौ जों ओरैनो अनला ओ अनला गोजाबो संनो हायो बा अनलाजों जोङो दाउ बेदर बायदिसिना बेफोरबायदि होना संनो हायो। ओमफ्राय अनलाजों औ-औवा मेवाय संनो हायो नङा होमबा। जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंना मा मोनसे ओ जोंनो जौगार नांगौ जायो। बेवहाय जोङो अनला ओंख्रि संनोबो जोङो अनलाखौ माइरंदोनो बानायो होमबा बानाया होमबा? जोङो माइरं गिबियाव जोङो दैयाव सोमना लानानै एसे माइरं नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो बेखो गुरै खालामना लानायनि उनाव अनला ओंख्रिखो जोङो खालामनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो बे माइरंखौ ओ दिंखि बा थबसि बेफोरबायदियाव जोङो बा उलार बिदि जोङो देना लायो आरो नङा होमबा? देना लानानै जोङो बे ओ गुन्दै खालामना लाबाय बेखौ गुन्दै खालामनानै ओ गुन्दै खालामनानै आरामसे खालामना लाग्रोबाय जेब्ला जोङो अनला ओंख्रि संनो संगोन अब्ला बै संनाय समाव एसे जोङो बानलु बा पियास बेफोरखौ जोङो थाव जों एसे ओ लाया होमबा बेफोरबायदि एवनानै लाबाय। ओमफ्राय लोगोसेनो दैबो होबाय। दै होनानै जोङो ओ दैखौ गोदौ होबायना गोदौ गोजासिम ओमफाय बै दै दुंनाय समाव जोङो बे अनला देनाय जि गुन्दै अन गुन्दै ओ बेखौ जोङो मा खालामो दैजों इसे खलायना लानानै जों बेखौ बे गोदौनाय दैयाव मिक्स खालामना होयो यो आरो नंङा होनबा? बेनिफ्राय मिक्स खालामनानै बे गोदौबाय थानायाव जोङो खारै होनाय जायो। खारै खारै एसे होनाय जायो बे सारै होनाय लोगो लोगोनो जोंना बेयो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिनि महराव सोलायलाङो आरो नंङा होमबा? बेनिफ्राय जोङो बे ओंख्रि संनाय समाव जोङो बा जायखिजाया जों बेदर बा जोङो आरो बेफोरबायदि होनो गोनां जायोबा गिबियाव जोङो बेदरखौ ओ एव-एवफ्राम ग्रोना लानांगोन नङा होमबा?
औ
थावजों जोङो बरियासे एवफ्राम ग्रोना लाबाय ओमफाय ओ ना लानानै जों बेखौ लास्टाव जेब्ला ओंख्रिया गोदौबाय थागोन ना बे ओ बे गोदौबाय थानाय समाव जोङो बे-बेदर होसनना होनाय जायो आरो नङा होमबा? इनिफाय होसनना होनानै बेयो अनला ओंख्रि जा अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिआ बेफोरबायदिनो जों अनदला ओंख्रि बेफोरबादि संनाय जायो आरो। ओ बे ओ अनला ओंख्रि मोननो थाखाय जोंना
उम।
उ जिबा नैजिबा बेफोरबायदि बो जायो आरो नङा होमबा बिदिनो जिबा बा थामजि मिनिट बेफोरबायदिनि गेजेराव आरो ना बेफोरबायदि गेजेराव जोङो अनलांख्रिया मोनो बेफोर बायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ बिदिनो बानायनाय जायो बेनिफ्राय अनला ओंख्रिखौ जोङो ओरैनो गोजा गोजा जायो। औ। औवा मेवनायफोरजोंबो जाजायो औवा मेवाइ बेजों ओ जोङो औ अनला ओंख्रिया जोंनि मोनसे जे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिहोन जागोन जों बेखौ रोंङारि ओंथि गोदो समनिफ्रायनो बे अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ जों जाबोबाय थायो। अ जोङो बेखौ मा होनो जोङो हाबा जोंनि बरनि हाबा बेफोरावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय नुनो मोनो। बेयो मोनसे बरनि मोनसे गोनांथार थादेरसा बे अनला ओंख्रिया। बा जोङो द द नखरफोरनि फिसाजो बिलाइनाय बा लाबोनाय बेफोरबायदियाव जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ खैनाया जोंङा संनानै जाहोयो नङा होमबा? दाउ बेदरजों उ संनानै जाहैयो बा जोङो बेवहाय औ हाथा खुरनायबो ना बुङो हाथा खुरनाय एग्र दिबो होनो जोङो बेफोरबायदियाव थांना अनला ओंख्रि संनो जाहोयो आरो जाव गोदाना नङा होमबा ओं बेयो अनला ओंख्रिया जोंनि औ मोनसे जोबोद बरनि गोनांथार सादोरसा आरो बेयो अनला ओंख्रिया। बे अनला ओंख्रि नङाबानो जाया जानो जोबोर मोजां। जोङो गुबुन गुबुन मैगंफोर संनानै जाजायो आरो बेखौ। जेरै हाय जोङो ओ लाइ ना लाय बिलाय गोरलै बे सर बा मैदोफुल बिलाइ गोरलै बा बिबार संनानै आरो बासिगिबिबार बायदि जों गोबां रोखोम संनानै जानो हायो आरो नाफोरबो होननानै संना जा औ बेफोरबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नङा होमबा
औ
बेनिफ्राय ओ नोंथाङा बे अनला ओंख्रिखौ
औ औ मोनो नों थांमोन।
औ ओ नोंथाङा बेयाव अनलाइंख्रिखौ माब्लाबा संफेरबायना?
औ सोंफेरबाय नोंथां
जोङो बे अनला ओंख्रिखौ बा नोंथांमोननि ओनसोलाव माब बेलेग माबाफोर आदबफोरजों बि संबावो नामा एसे फोरमायनानो हागोन नामा म माबोरैहाय सङो?
मा बेलेग आदब माने अनला खारै संनायाथ जोङो फास आवनो दै हो ग्रैयोना दै होयो बिनि औ ओमफाय जोङो गोदौ गोदौनानैसो बे दैया गोदौबाय थागोन आरो ना ओमफ्राय गोदौनानै ओमफाय बिनि उनावसो जोङो देनानै लानाय अनखौ होयो आरो
औ नंगौ
बेबायदिनो जों अनला खा खारैखौ बिदिनो सङो आरो
औ औ
बेनिफ्राय जोङो बेनि अनगायै जोङो जे बे अनलायाव खारै होनाय जायो नङा होम्बा?
औ औ
बेखारै नोंथाङा बे खारैखौ मानिफ्राय बाहायनाय जायो मिथिगौ नामा?
अ खारैखौ जोङो बे थालिरनिफ्राय बानायो
औ थालिर थालिरनिफ्राय बानायो आरो न माबायदि माबायदि बानायनाय जायो मिथिगौ ना?
औ माने थालिरखौ जोङो बे ओ जिरनानै बेखौ फोरानो फोराननानै बेनि फ्राय थालिरा जुदि रानोबाथाय बे खौ जोङो सावो आरो अनानै बि औ ओमबायस सा-सावहांनायनि उनाव उनाव बै थालांनाय ओ बे जिदु खारै
ओं गुन्दै
ओ गुन्दै गुन्दै थालांनाय बेखौ जोङो मा खारै बानायो आरो
अ खारै बानायो औ जोङो सारायखौ थालिरनिफ्राय बानायो आरो ना?
औ औ थालिरनिफ्राय बानायो जोङो
थालिर मादा ना थालिर मादानिफ्राय बानायो जायखिया थाल औ जोंङो जायखिजाया थालिर नआवनो बानायनो हायो नंङा होनबा? निफ्राय साबसिन जोंङो साराया आयथिया थालि बेनिफ्राय साबसिन जायो आरो ना बेनिफ्राय साबसिन जायो होनना मिथियो औ बे ओ बेनिफ्राय जोङो माबानिफोर बानायो बेखौ मैदु फुलनिफ्राय बानायनो हायो बेफोर बेखनो साराया बाज बोर मोजां जायो
उम जायो नोंथां
सालिरखौनो होनबा जिखुनु जाया होनो मा होनो बेखौ जोङो फिसा फिसा थख्रा थख्रा खालामनो हायोना? जिरो आरो ना जिरनानै सान्दुआव फोराननाय जायो बिनिफ्राय सानदुआव फोरानखांनानै जोङो बे खौ रानब्लाथायना खोसफोराननो थाखाय जों साननै सानथाम बेफोरबायदि फोरानो आरोना सानथाम सानब्रैसो बिदिनो फोराननानै गोरानबाथाय अर सावो आरोना
ओं सावो।
ओमफ्राय अथे सावनानै जेब्ला बेनि जखाम खान्दा हांगार बा गुन्दै ना बेखौ जों लाखिनाय जायो आरोब थालांनाय बेनो जोंनि खारै आरोना बेनो गुबै खारैजों आरो जोंनि आरो बेनि। ओफ्राय जों खारै ओंख्रिखौनाय सानायनाय जायो नंआ होनबा खारै ओंख्रिखौथ जों ओ गोबां रोखोमनि जानो हायोना। खारै ओंख्रि दालिफोरखौबो ओ दालिफोरखौबो खारै जानो हो बायदिसिना मैगं थां औ अ' सबाय। सबाय ओंख्रि खारै संनो हायो।
फजायो जोङो।
अ आलु खारै बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो जानो हायो आरोना बेयाव जों थावनि गोनांथि जाया आरो खारै ओंख्रिबो जानांगौना ओम खारै ओंख्रियाबो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां जोंनि माखासे औ बेमारफोराबो गैया जायो। खारें जोङो आरो जुदि बांद्राय थाव जाबाय थायोब्ला। थ मिथिखायो जों मा जायो नङा होमबा माखासे गिस्टिक जानो हागौ बा ओ ओ गिस्टिक जायो बेनिफ्राय गिस्टिकनिफ्राय जोंनि उदैयाव माखासे मा होनो। अन्थाइ सोमजिनो हागौ नङा होमबा? बाथ्राव जानो हागौ बेफोरबायदि अन्थाइ बिदि चान्स थायो आरो जानायनिना बेनिखायनो जों खारै खारै ओंख्रिफोरखौबो जानांगौ सम सम जानांगौ। खारै ख्रै होनना बुङोबथ जोंनि ब रनिनो मोनसे गुबै ओंख्रि नङा होम खारै ओंख्रिया बे खारै ओंख्रियाथ गोदो समाव जोंनि बर'नि अनगा रावबोआनो रावबो गुबुनाथ जायानो ना?
औ जाया ओं। जोंनि बे बर'फोरा अनला खारैखौनो मोनसे मैगं। फंनि माबा होननानै सानो आरो ना।
औ औ।
अनला खारैखौ माने जोङो जेरावबो बा हाय जेरावबो बाहाय। जायो माने जोंनो दा बे हाथासुनि खुरनायफोराव हाबानि। बेफोराव अनला खारैखौ नां थारगौना।
औ नं
हो औ।
बेफोराव बाहायो आरो बियो
बेफोराव बाहायो अनला खारैखौ ओं दोरोङारि ओंख्रि औ जों बर'नि।
नंगौ बेनिफ्राय सबाइ ओंख्रि ना सबाइ खौथ जों गुबुन गुबुन रो खोम जानाय सा फोरजों जायो जों सबायखौ नङा होमबा ओम साम ओंख्रि सामजों सबाय होनबाथ जोबोर मोजां जायो जानोना जोबोर गो ओ सा-सामजों सबाय औ स सबाय होनना बुंब्लाथो नांखाला आरो न जोबोर मोजां बेखौ जोङो सामखौथ जोङो बोलि ओ स मा होनो बिलो ना। बिलो बा फुख्रि। बा दैला बेफोरबायदियाव जोङो बे सामखौ मोननाय जायो आरो नङा होमबा?
औ औ।
बेफोरबायदिनो जोङो बिदिनो। साम बा साम सबाइ बा अनला ओंख्रि बेफोरबाय
औ औ उम नोंथांखौ होनोमबा अनला खारैनि सोमोन्दै सोंनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
थां निफ्राया माखासे बाथ्रा थ्रा जों मिथि मोनबाय। अ बिदिब्ला जोङो राय्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनहसै, न औ दे।